औ हेल'
खोनादों खोनादोंना नोंथां हेल'
औ खोनादों नोंथां हेल' हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
नै ओरैनोसो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा फ्रि दङ ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव खल हरनाय जादोंमोन।
अ नोंथां सावरायजागोन दे मा आयदामोन
औ आयदाया जाहैबाय ओ जोंनो जे बिजाबफोराव जों बा बाथ्राफोराव जो मोनोना
औ नोंथां
थास'नायनि दै बे होननानै औ बेनि सायाव आं नों नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां जेनेबा थास'लायनि दै बायदि होननानै बुङ ना नोंथां जों मानसि
औ औ
औ जेनेबा जेरैबायदि जोंनि ओ हमनानै लादो अबेबा मोनसे थास' लायावहाय हाय जुदि दै गोलैनानै थायोबा बे दैयाथ' माबा मोनसे एसे बार बारबानो नङाबा एसे दोरदबानो गोलैयो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों आरो जों बेखौथ' हमथानानैबो लाखिनो हाया जेनेबा दसेनो मारै गोलैनानै थांगोन बुंनोबो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा बेबायदिनो जेनेबा मानसिनि जिउआबो बिदिनो आरो नोंथां जेने बा जोंथ' गावखौनो गाव बुंनानै लानो हाया जाहैबाय
जों बेसे गोबाव जेनेबा थांनानै थागोन जोंनि जिउआव जों जों दसेनो माबायदि माबा मोनसे खैफोद फैगोन बेखौ बेखौबो जों हमनानै लानो हाया नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ जेनेबा दसेनो जों माबा मोनसे जाब्रबथाय जानानैबो गावनि जिउखौ खोमानांगौबो जायो एखमबा जोंथ' गावनि जिउखौ माबा मोनसे गेरेन्थि होनो हाया आरो नों थां दा बेखौनो फोरमायनो थाखाय जेनबा थास'नायनि दै बायदि होननानै बुङो नोंथां जोंनि जिउखौहाय
औ औ माने थासनायनि दैयाव थास'लायनायनि दैया माने जेरै ओ माने फार्मान नङि बायदि आरो न अथा नङै बायदि जाहैबाय
औ नंगौ नोंथां
एसे बार बारोब्लानो माने बेनि दैया माने ओ गोलैनो हमो आरोना ओ थिग बेबायदिनो मे मानसिनि जिउआव बेबायदिनो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला मान बे ओ मानसिनि जिउआ माने बेयाव जोनोम लाफैनाय मोनसे ओ बुहुमा मोनसे फावथिनासाालि आरो माथां
औ नंगौ नोंथां
साननानैला मानै बेवहाय जोंङनो जोंनि फावथिनागिरियाबो जाय
हेल' हेल' हेलौ हेलौ